नोंथाङां
औ खोनादों नोंथांनिखौ खोनादों। ओ बिदिब्ला नोंथांखौ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
थाङा आंबो नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो लानो हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथां ओ जों बर'नि दोरोङारि ओ
फोरबो अ सरि बर'नि फोरबो ओ बे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांजों सानदों ओ जोंनि बर'नि ओ फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो बे रंजालि बैसागु फोरबोनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आं सानबाय नोंथां बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांजों ओ बैसागुआ बर'फोरनि गोदो गोदाय दायनिफ्रायनो ओ फालिबोनाय बा रंजा बोनाय मोनसे ओ फोरबो होननानै जों बुंनो हायो नाथाय सिगांनि समाव बैसागुखौ माबायदि रंजायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ रंजायो नोंथांमोननि हालामाव नो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
फोरमायनो हागोन जोंनियाथ' ओ बे ओनसोलाव गोदो- गोदायनिफ्रायनो बैसागु रंजानायखौ नुबोबाय थादों आरो दासिमबो जोंनिया बैसागु रजा रंजानाया दंबाय थायो। बैसागु रंजानाय होनोब्लाथ' जोंनिया सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोंनिया मोसौ थुखैनाय नै बे मोसौ थुखैनायाव जेरैहाय जोंनिया थाराय, दिग्लि गु दि पानिलाव फानथाव बेफोरखौ जोंनिया गिबियावनो माला सुयो बेखौ माला सुखांनायनि उनाव जोंनिया मोसौखौ बाहेरायाव दिहुननानै जोंनि बे ओ हांगार साराय ओ खिथौवनि हांगारखौ जोङो हल'नानै मोसौ मोसौनियाव फोनग्रोयो जाहाथे बे मोसौखौ फोननानै जोङो दैमा फारसे‌ थुखैनो लाङो बि थुखैनानै जोङो दैमानि ओम दैमानिफ्राय जोङो थुखैखांनानै फोथार फारसे लाना थाङो जाहाथे बे फथाखौ फोननायनि जा जाहोनानो जाबाय जोंनिया गोदो - गोदायनिफ्राय खुगा -खुगा सोलिबोबाय दङ जे बे फट थाखौ फोनोब्लानो जोंनिया ओ- मोसा जोंनि जा मोसा बेफोरो जोंनिया मोसौखौ जेबो खालाम। मनो हाया गियो बेनि थाखायनो जोङो मोसौनियाव फथा फोननानै ओम- बेखौ। फोथार फारसे थुखैनानै होना लाङो। बेनि उनाव जोंनिया गिबि सान ओ- सेथि सानखालि जोंनिया ओं-ओ-खोनादोंनाना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औथा खोनादों
सान खालि जोंनिया ओ-ओम मानसिनि सान होननानै बुंङो बै सानखालि जोंनिया ओ- गेदेरा उन उन उन्दैया गेदेरखौ मान लायो आरो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो। बिनि बिनिफ्राय जोंनिया मोसौ थुखैखालि जोंनिया गि बियावनो स्नि जोंनिया मोसौ थुखैखालि सेजौ स्नि सेजौ स्निथा मैगं जायो बै मैगंखौ जानायनि जाहोनानो जाबाय बाय जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जानो हाया बेनि फ फ्राय
ना नोंथां
ओम- बेग बेखौ जानानै जोङो ओ जोंनि बे ज सैथो दाननि ओ‌-सैथो दाननि जोबथि खालारखौ हेगार हरो बेनिफ्राय जोंनि से दानाव जोंनिया मानसिनि स होननानै बुङो बेखौ जाहा जाय जेराव गोदोरा उन्दैया गोदोरखौ मान होयो खुलुमो आरो गोदोरा उन्दैखौ मान होयो। ओम बेखौ ला बेखौ खालाम बेनि‌ आरो बेनि अखानायै जों निया नैथि सानाव मोसालायलायो जेरैहाय जोंनि बे बर' समास एबा बैसागु बैसागुआ जोंनि बर' समाजनि गिबि दान बेवहाय जोंना जोबोर गोजा गोमजायो रंजायो जेरैहाय जोंनिया बैसागु रंजानायाव जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं खुगा मेथाइजों मोसानाय बे खुगा मेथाइआ जोंनिया गोदो गोदायनिफायनो दंबोबाय थायो आरो दासिमबो नुनायखौ मोनो। एबा दासिमबो जोंबो रंजायो बेवहाय जोंनिया बैसागु बे खुगा मेथाइआव जोंनि बे दामजु जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेखौ फोरखौ लानानै मोनसे मिलौदो देंखो बाहायो बे मिलौदो देंखोखौ जोंनिया ओ खुगा मेथाइजों खबाम गोरोबह गोरोबह जोंनिया ओ- खबाम गोरोबो गोरोबो मिलौदो ओ गा स मेथाइ बानायनानै जोंनिया बे बैसागुखौ मोसायो बिदिनो जों बैसागुखौ जेरै हाय जोंनिया लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलादा बोराय बुरैया आलादा औ आरो ओं जोंनि गथ' गथाइफोरा आलादा आलादा मोसायो जाहाथे जोंनिया एदाव लायनाय एबा ज जोंनि बे बैसागु बोथोराव एदावलायनाय जंखायलायनाय थायो। बेवहाय जोंहा जा जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन मोसायो। बेनिफ्राय जों बैसागुखौ सान स्नि दिन मोसायो स्नि दिननि मुं जोङो बैसागुखौ गुबुन-गुबुन दाब-दाब गामियाव थांनानै मोसाहैयो आरो मोसानानै जोंबेवहाय माइरं एबा फै लानानै फै मागिनानै बे जोङो माइरं एबा फै लानानै फैनायखौ मागिनाय होननानै बुङो बे मागिनायखौ जोङो मागिनाय लाना फैनानै स्नि दान मोसाखांनानै जोङो जोब दाइन दानाव दाइन दानाव जों बे फैसा एबा माइरंखौ मोननायजों ज' जोंनिया लावखार ओंखाम जायो।
थारैनो नोंथां
उनावहाय जोङो ओ जोंनि बे जोंनि बे बैसागुआ जोबोर समायनाय-समायना रमायना आलो गोजोनै जोंनिया बारहोहरो बे बैसागुआव जोंहा गोबां नेमखान्थि फालियो जेरैहाय जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जोंनिया बैसागु - गुआव जेनिबो जानाय लोंनायनि आंखाल‌जाया जेरैहाय दाव अमा स सबाय साम' बेफोर गासैखौबो जायो।
नोंगौ नोंथां।
उम बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंसोरनि हालामाव ओ नोंसोरनि बैसागुनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
अ थारैनो नोंथां। बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि हालामावबो ओ फ्राय ओ बेबायदिनो रंजा बाजा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां सिगांग्रो सानखौ जोंनिया मोसौनि बैसागु गु होना आरो नैथि सानखौ मानसिनि बैसागु हिसाबै जोंनियावबो
आवबो
खुंनाय जायो नाथाय जायगा लायै जायगा बैफोर ओ रंजानाय बाजानाय बा फालिनाय बेफोर नेमखान्थि आलादा-आलादा नोंथां ओ गिबियावनो जोंनिया मोसौनि बैसागु बैदिनखालि फुङावहायनो न'खनि गारजेन बा आबाद बिथांमोना फुङाव सिखारनानै ओंखाम संग्रा संग्रां न'नि दो दोख्लाफोरनि खिथुवाव नांनानै थानाय हांगारफोरखौ थालिर लायाव हनानै लानानै बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि बिखुङावहाय जों ओ दाग्ला दाग्लि गाब होननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय ताकात जों दैमा बा दंग' जाम्फैफोराव होनानै लांनायखौ नुनो मोनो बे समावहाय लोगो आव लाव फान्थाव आरो हाल गोथ फोरखौ फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै लानानै थांफानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मोसौ थुखैनाय समाव समाव जों दिगिलि थि मोखोना दालाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिया थाराय बैफोरबायदि माखासे मुवाफोरखौबो जों सानसे सिगां बुथुमनानै दोनखायो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागुखालि बिसोरो बैफोर मुवाफोरखौबो मोसौ थुखोननाय समाव लानानै थांनायखौ दैमा फारसे लानानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आथिखालाव दैमा-दैसा गैयाब्ला न'खरफोराव नो दंखल बा दैखरावहाय जों आथिखालाव मटर मेसिन बैफोरजोंबो जों थुखैनायखौ नुनो मोनसै फ्राय आ गोदोनि बायदि ओ बर' न'खरफ्राव बो एसिबां मानि मोसौफोरखौ फिबांनायखौ नुनो मोनला गोदोनि बायदि गोबां फिनाय नंला फ्राय माफा मानै फिसिनाय नुयो बेनिखायनो दैमाफोराव बा दंग'फ्रावबो होलाङैखौ नुनो मोनो न'आवनो थुखैनानै बेफोरबायदि लाव फान्थाव बेफोरबायदि थुख्रा थुख्रा खालामनानै
हानानै सारनायखौ ओ जों नुनो मोनो औ नोंथां आरो बेबायदिनो बखालि
खौ जोंनि ओनसोलाव ओ थुखैखांनाय नि उनावहाय खानाय जाया हगारनानै दोनो ओ बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागु खालि ओ जोंनिया मोसौनि सिगां खाबोनाय फागाफोरखौ जों उम सोलायनानै गोदान फागाफोर लागायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया बैसागुआव ओ बेलाव फान्थाव बा हालदि बैफोरबायदि मैगंफोरखौ स्नि दिन जानाय जाया नोंथां नोंथांङा बुंदों आव बैसागुनि सेथि सानखालिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव गोखा गोखै खानानै संनानै जानाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गोखा गोखै खानानै बा
बा
ओ जोंनिखौ साथिथि होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ बे साथिथि मैगंखौ जोंनिया आव बैसागुनि स्नि दिन थांब्लासो सं नानै जानायखौ नुनो मोनो ओ बेयावहाय जोंङो हाग्रानि जायखि जाया गो गोखा गोखै ओ बायदिसिना मैगंफोरखौ खाथिंनानै ओ बेदरफोरजों दाउ बेदर बा अमा बेदर बेफोरजों जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बे जानायजों जों फोथायोखि ओ बेमार आजारफोर जानो हाया सानाय सु सुनाय जानो हाया बेफोरबायदिखौ फोथायनानै जोंनि ओनसोलाव जयैनो रायजोफोरा लोगो नांलायनानै ने संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नैथि बैसागु खालि जोंनिया ओ मानसिनि बैसागु बै दिनखालि ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोंनिया गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय आरो उन्दैया गेद देरखौ मान बावनाय बेबायदिया जानानै थांङो आरो बेबायदिनो ओ बै दिननिफ्रायनो ओ गामिनि बयबो ओंखारलायनानै न'खर न'खर मागिनाय जों बेबायदिखौ नुनो मोनो मागिनाय समावहाय उम मोसाखावरि बिथांमोनो ओ मोनफ्र न'खरानो रां बा आथिखालाव फ्राय रांखौ हरनाय नुसै गोदोनि समाव जों माइरं बा माबा मोनसे दाउदै बेफोरबायदि हरनाय नुमोन नाथाय आथिखालाव बयबो न'खरानो रां हरनायखौ नुनो मोनो बैफोर रां हरनायखौ जयैनो ओ जोंनि ओ ओनोलाव ओ खा जानाय बा पार्टि जानाय जायो ओ जयैनो रायजोफ्रा ओंखारनानै। आरो बेबायदिनो बै दिननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव बा गामियावहाय जोंनियाव फांसन ओ खुंनायखौ जों नुनो मोनो ओ बै फांसनफ्राव
ओ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाया मोसाखावि ओ बिथांमोनखौबो लेंहरनानै जोंनियाव लांदान बैसागु होननाय मोनसे फांसन खुंनाय जायो बे फांसन नावहाय ओ लांदान बैसागु मोसानाय समाव जोंनिया ओ सेंग्रा सेंग्रा हानजा बा सिख्ला हानजा बे आलादा आलादा जायो बोराय बुरै हानजा आलादा जायो आरो बिहामजो हान्जा बिसोर आलादा जायो आरो गथ' गथाय हा हान्जा ना बे मोसानायाव जोंनिया ओ केसेजों मोसानाय जाया नोंथां बे मोसानाय बे समाव जोंनिया ओ खुगा मेथाइ खनानै आरो बे जों लोगोसे बर'नि माखासे दामग्रा दामजुफोर जायफोर जोंनिया खाम सिफुं जथ बा सेरजा गंगोना बायदि बैफोर दामजुफोरखौ दामनानै खुगा मेथाइ खननानै ओ हानजा मोसानाय जोंखौ जों नुनो मोनो आरो बे बा लांन्दां बैसागु मोसानाय समाव जोंनिया ओ फोथाराव जायो आरो बे फोथाराव जोंनिया दंफां फांसे गायनाय जायो। बे फोथारावनाव जोंनिया ओ मोसानायखौ नुयो आरो बे लान्डान बैसागु मोसानायखौ।
अब्ला बिदिबा जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां दानना होदो नोंथां दानना होनाय नोंथां नोंथाङा थाबैनो दानना होनाय
माथो टाइम दिन्थिलायोबो
दानना होदो दानना होनाय नोंथां